हेलौ औ खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथाङा?
आङो नै जिरायनानै दङ ओरैनोसो दङ दायो।
अ नोंथाङा सम मोनगोन नामा आंजों रायलायनो?
औ मोनगोन नोंथां।
औ दे होमबालाय दिनैहाय मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों। ओ गोदो गोदाय माने गोबां ना गुरोमोन, आथिखालाव नाथाय एसेबां मानि ना गुर नाय मोनला ओ नाफोरखौबो एसेबां मानि मोनला बिनि सायावनो सावरायनोसै ना?
औ जागोन।
औ माने ओ गोदोथ' जोंना गोबां जेराव मेरावनो दसे थांब्लानो नाखौ मोनबोयोमोन फुंनि खाजा जानो थाखाय नाथाय आथिखालावथ' गोबां सम गुरब्लाबो नाफोर खौनो मोननो थांला। गोबां ओ गोबां मानसिफ्रा ओ दाना ट्रेक्टर एवनायनि थाखायनो नाफोरा गांजेमाफोरा खांख्रायफोरा साम'फोरा गोमालांनो हमबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ ।
दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो गोदोनि ओ ना ना गुरनाय आरो आथिखालनि ना गुरनायनि सोमोन्दै ।
औ औ हागोन। ना गुरनाय होनोब्ला जोङो बर' हारिया ना गुरनानै जानाय बेफोरो जोंनि थैयावनो खारनानै दङ बा थैयावनो दंखायो होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनबा जों नि जो बर हारिया गोदोनि फ्रायनो हाग्रा बंग्रा खाथि खाला थानानै दैमा सेर सेर थानानै रायजो जाबोनाय हारि। लोगोसे जोंनि बर' हारि या नाहा मैहा थांनो मोजां मोनग्रा नाहा मैहा थांनानै नखर खुंग्रा मा सुबुं हारि होननानै जोङो मोनथि मोनखायो गोदोनि दिनाव जोंनि बर' हारिफोरा गावबा गावनि नखरखौ सुंथानो बा नखरावहाय बोथिसे गोजोनै मोजाङै जालांनो थाखाय दसेनो ओ ना जाब्रबनोबा ओ नाखौहाय गावबा गाव जे खाइ खबाइ लानानै थांब्रबोमोन नाहा मैहायाव नङा होमबा ओ फख्रियानो जा बा बिलोआनो जा बा खात थिनि दंगआनो जा बेफोरावहाय गोबांनो जमा जमा सिख्लाफोर बा बुरैफोर जमा जमायै थांनानै ना लाय ग्रामोन। ना लायनानै आराम नो संनानै जाफैग्रामोन। माने जोंनिब बर हारिया बांसिनै ना बेदर जानानै थांना थानो मोजां मोनग्रा हारि ना बेदर बांसिन जानो मोजां मोनो । बेखायनो जोंनि बर हारियाब बो ओ नाहा मैया थांनो मोजां मोनोमोन ना गुरनो मोजां मोनामोन। मोनोमोन बर सिख्लाफोरा ना गुरनानै जायो ना गुरनो रोंडा होमबाथाय आयु मा सिख्ला बेलाय ओ मावनोनो ओ नांखौ नों गुरनो रोंफेरा ओ ना गुरनो रोंडाबा हाबा लांडा हाय । बा जि दानो रोङाबा हाबा लाङाहाय। बिब्दिमोन गोदोनि दिनाव नाथाय दानि दिनावथ। सिख्लाफोरा ना गुरनोनो रोंला नङा होमबा। माने मदारन जुग जों ओ गु ओ सरसा गैयैनि बा खामानि मावैनि। लोगोसेयैनो माने नाग बायदिसिनाफोराबो गोमालांनो हमबाय। लोगोसे जोङो मिन्थ नो हायो। दानि जुगाव जेखाइ खबाइ हेब नायाबो खमायलांनो हमबाय।
ए
हबनाय जेखाइ खबाइ हेबनायफोरा खमायलांबाय लोग लोगोसे बिब्दियावनो जो ङो ना गुरनायफोरखौ नुन ना नुनो बोमोनला बांसिनानो नाबोग गुरनो रोंला सिख्लाफोरा। दानिया नङा होमबा
औ।
लोगोसे दानिया गोदान आदब खायदाजों कारेन्टजों सर्ट होनानै ना हमो बुथारनानै आरो मेसिनजों दै खौ सारो। बिब्दियैनो माने ना हमनाय आदब खायदायाबो सोलायलांबाय। जोङो नुनो मोनोमोन गोदोनि सल बाथाफोराव खोनायोमोन कि बर नि फिसाफोरा सिख्लाफोर बुरैफोर जमा जमायै ना गुरनो थाङोमोन। ना गुरनो थांबोला गय जरा फाथै जरा लानानै थांफायोमोन जेराव दैमा गिदिर बारनो गोनां जायो। बा बबेबा फख्रि अबेबा बिलोआव ना गुरनो गोनां जायोबा बिसोरो बेवहाय ओ आरज गाबग्रोयोमोन खि सोरबा नानि ओ नानि मोदाय बा बे फुख्रिनि मोदाय दङब्ला बा बे दैमानि मोदाय दङब्ला बेयो जोंखौहाय ओ माबा हानि खालामनो मोना मोननाङाथों । जेबो दा खालामथों होन नानै सिगाङै बिनियावहाय पारमिसन लानाय बायदियै बि ग्रोयोमोन नङा होमबा बेफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो माने सल'फोरावनो खोनानो मोनदों आरो थार बाथ्रा होन होननानैबो जोङो साननो गोनां मानो होनबा गासैहाबो बिगोमा थायो नङा होमबा?
औ थायो।
मोनै ना मोदायनि बि गोमा बायदिसिनानि बिगोमा माने बिसोरनाव पारमिसन लाया लासेनो नो जोङो डायरेक्ट हाबहैबा बा फुख्रिखौ हाबहैबा बा नाखौ गुरबा बा दैमाखौ बारोब्ला माने माबा मोनसे जायो होननानै जों फोथायनाय दङ जों नि बर हारियाव
औ दा नों औ दा नों औ दे बुं दे ओ गोदो मा मा ना ना मोनो मोन होननानै आं सोंनो नागिरदों
अ अ औ औ औ माने बेफोर सुबुं फोथायथिजों लाबजोंबो ना गुरनायावहाय माने बर हारिया गोरोंमोन नङा होमबा? ओ ना खौथ गोदो बांसिन ओ थुरि नास्राय, फिथिख्रि ओम बायदिसिना ना मोनोमोन नाथाय मा होनो दानि जुगाव थ बांसिन बेफोर नाखौहाय नुनो थांला थुरिबो नुननो थांला नङा होमबा फिथिख्रिफोराबो खमायलांदोंसै औ आरो बे ना बालाबाद थिया बे फोरबो गोबां औ खमायलांबाय मानो होनबा सुबुं अनजिमा औ नाथुर सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगो से आरो लोगोसे बे दै बिलोफोर बांसिन फबजानायनि थाखाय मानो होनबा बांसिन न बानायबाय नङा होनबा गासै जायगायावनो।
औ
आरो बे नों बुंदोंमोन दहायो जे ट्रेक्टर हालेवो बायदिसिनाजों माने बे बेफोरजों हालेवबा नानि ओ गुना थाया। माने नाया जोबलांनायनि फारसे आगान होयो औ मानो होनबा बेफोरजों बांसिन दानजायो नङा होमबा मेसिनजोंहाय दानजानाय बायदि जायो बेखायनो माने नानि अनजिमाया खमायलाङो बिदैफोरा गाबफ्रुजायो बा होख्रेम जायो बेफोरनि थाखाय माने गोबाङैनो खमाय जायो मानो होनबा हालेवनाया आल दा जायो लोगोसे बे ट्रेक्टरजों हालेव नाय आरो मोसौजों हालेवनाया जुदा जायो
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ नाथाय आथि ओ गोदोहाय फल' फोरजों बा सेनफोरजों जेखाय फोरजों बिदिनो औ बिदिनो हमोमोन नाफोरखौ आरो थेनानै थ' ओरैनो फिसा फिसा दखर दखर जायगा खालामनानै सारोमोन नाथाय आथिखालावथ बुर बुरजा बुरजा मोनसे बिलोखौनो सारनाय जायो जायनि जाहोनाव नाखौ गासैखौबो थिखो-थिखोजोबो गोदोनाथ बेबायदि थिख खोजोबनाय जायामोन जानो आन्थाल हमोमोन आरो नाफोरखौबो बेबायदिनो ओ माने मा होनो फाननो थाखाय हमनाय जायामोन आरो एसे एथबां-एथबांमानि ओ एसे जानो थाखायल हमोमोन। नाथाय आथिखालावथ बिलोखौनो सारजोबनानै फाननो थाखाय लाना
औ माने दानि आथिखालाव गावबा गाव मुलाम्फाखौल नायसै।
औ मुलाम्फाखौल नायसै। नाथाय बेफोरो माने फिसा बुजायनो गोनां बिमाफोरखौ हमोब्ला बहाथो ओ बहाथो नाय नि बिबाङा बांनो बाङा खम जाखागोन। नाथाय आरो दा आथिखालाव ओरैबायदिबो नुदों माने फख्रियाव फिसियो मानसिफ्राना नाफोरखौ औ ओं फुख्रियाव फिसिनानै बिदिनो जायो। आरो बेफोरखौ आरो फिसा आजायनो होआब्ला आरो नानि खंखियाया बेयावबो खम जायो। ओ औ गोदोथ बहुद माने खांख्राइफोरबो मोनोमोन ना। दानिया गैला खांख्राइफोराबो आरो गांजेमायाबोथ ओ बुहुद ओ गोथाव माने बाथोन जायोब्ला मिलौहाबो। ओंखाम गोजांजों ना? औ आरो साम' सामुजों सबाय जायोब्लाथ जोबोद मिलहाबो नाथाय बेफोरबायदि सामुखौ दा ओ किलसेयावनो किलसेयावनो माने ओ सेजौ रां गाहाम जालांबाय गोदोथ नैजि रां बा थामजि राङावनो गोबां मोनोमोन ओ आथिखालखौ नायोब्ला माने गोदोनिया गोबां ओ मा होनो बुरजामोन आरोना बेफोर नाफोरा नाफ्रानो जा सामुफ्रानो जा खां फोरानो जा दसेयावनो मोन मोनबो मोनजोबोमोन आरो।
औ नंगौ थारैनो माने गोद गोदो गोदोनि दिनावहाय जेनिबो आंखाल गैयामोन होननाय बाथ थ्राया थिगानो मारमोन मानो होनबा दायो सुबुं अनजिमाजों बांनायजों लोगोसे मानसिया बांलांदों बुस्थुफोरा खमायलांदों, बिब्दि जानो हमबाय, जोङो ना नाफोर बायनो थाङोबा दानि जुगावहाय माने फुवा सेयावनो देरस' थाखा लायो फुवासेआवनो सेजौ बाजि बिदि लाबा जोङो माने ओ गोदोनि दिनाव बेखौहाय ओ दखरसे ओ बिलो ओ दखरसे दंग फोरावनो जोङो सेब हमनानै लाबोनानै जाफैब्रब हमनो हायोमोन नाथाय दानि दिनाव बेखौ बायनांगौ जायो जोङो बायनानै ओरैबायदि माने दाम जाबाय जेबो बुस्थुनि राङानो बारायजोब्बाय बायनो हाला लोगोसे बे ओ सामानबे दंग मोनग्रा नाफोरानो फवासेयाव देरस जाबाय बिब्दिब्ला जोङो सानना नायनो हागोन कि सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे ओ गासो गासैबो गोमालांनो हमदों नङा हो
औ औ गोमालांनो हमदों औ नाथाय गोदोथ माने एथ जायगा फिसायावनो मोनोमोन नालाय आथिखालाव थएसेबां गेदेर जायगाखौ सारब्लाबो बोबब्लाबो माने नाखौ उनाव मोननो थांलियाना? गोमालांबाय
औ गोबां खमायदों होननानै जों नुनो मोनो नङा होमबा? खमायलांनि था खमायलांनायनि थाखायनो आंखाल जाबाय आंखालनि थाखायनो दामाबो बांद्राय जाबाय रांनि बेसेनाबो बारा जा बाय आरो गोबाङानो दायो गुरलाबो बांसिनानो हमलाबो जोंनि बर हारिया नङा होमबा?
औ औ
बेखायनो जोङो औ जोङो बुंनो हायो। गोदोनिजों दानिजों माने गोबां फाराग दङ होननानै ने?
औ औ औ नोंथां
औ अ ब्ला जोङो दिनैनि बे सावरायनायखौ
औ औ औ नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां बा थ्रा मोनथिना मोननानै आं गोजोन्नाय मोनबाय दे बिदिब्ला औ औ दे दे दे गोजोनथों दे।